औ नोंथां
औ नोंथां औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ोन ना नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन
सावरायजागोन
औ आङो जाय आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों नोंथांजों बे आयदायानो जाहैबाय बैसागो बैसागो फोरबोनि सायाव नोंथाङा फोरमायग्रोनो नामा
जागोन नोंथां दे बिदिब्ला फोरमायनोसै
औ फोरारमग्र दथा
जोंनि बरफोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो आाय फोरबोखौ जों गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों बेखौहाय बैसागु बोथोराव जोङो बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय फालिनाय जायो नाथाय बे नि सिगां सिगां जोङो बैसाग सैथ्र दानि जोबथा खालारखौ ब मोसौनि बैसागो होननानै जों फालिनाय जायो बेसमावहाय जोङो ओ मोसौफोरखौहाय थुखैनानै ओ गोदान दिरुं गानहोनानै आरो लाव फान्थावनि जोङो माला सुनानै गारनानै आरो ओंखाम दोनि हांगारफोरखौहाय जोङो एरखनानै थाव गुबै जों लगा दा मोसौनाव जोङो फाख्रा सिख्रा ओ खाालार ओ होनाय जायो बे खालार होनायनि ओ जाहोनानो जाबाय ओ ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ बेनो जादों ओ मोसौनाव खालार होनायनि जाहोनानो जादों गोदोनि दिनाव गोबांथार जोंनि जायगायाव हाग्रा बंग्रामोन दा बै समावहाय जाहाथे जोंनि मोसौफोरखौ हाग्रानि ओ मोसा जुनारफ्रा जाहाथे जोंनि मोसौखौ जानो हाया बेनि थाखाय जोङो बे खालारखौ खौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे ओ दोरोङारि फोथायनाय दंबावो बेनो जाबाय ओ गोखा गोखै एवनानै जानाय। ओ हाग्रानि हाग्रायाव थानाय माखासे मुलि हारिनि लाइ फां फारखौहाय जोंओ खंनानै जों बेखौ ओ एउनानै जानाय जायो जोंहा मोनसे दधोरोम दङ बेखौ जानायनि जाहोनानो जाबाय द गोदो गोदाय निफ्रायनो सोलिबोनाय जे बेखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजार जानायफ्रा गायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं दा बेबायदिनो ओ सम संक्रान्ति दान संक्रान्ति ओ नि दानखौहाय संक्रान्ति दिनखौ जोंहा मोसौ बैसागो होननानै हगार हरो बेबायदिनो बैसाग दाननि से अक्ट'आव जोंहा बयबो
बर'नि न'खर न'खर दुगैस्रां लोबस्रां इसोर सिबिनाय हाबाफारि जोंहालाय बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ गिदिरफोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय बे मोनसे जोंहा हाबाफारि लायो बेबायदिनो ओ बो माबेबा माबेबा गामियावहाय उ गामिनि फोथारफ्राव ओंखारनानै ज' ओ ओ मान सनमान होलायनाय अननाय होलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ बैसागनि ओ से अक्ट' फुंआव लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा ओ बैसाबिनाय अक्ट'आव जोङो बयबो ओ बर'नि गामि गामि बर'नि दोरोङारि दाहामांग्रा आगजुफोरखौ लानानै जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेंनि थरखा बैसोर दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओ बोरायनि बोराय सेंग्रानि सिख्ला सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' ज' हानजा हानजा गावनि दोरोङारि गानग्रा गानजोमफोर दख'ना गामसा बेफोरखौ गाननानै ज' ज' रंजानाय जायो बेबायदिनो ओ माग यै मागियै खायफ मागिनाय समाव माइरं हरो खायफाया मैं थगं ह रो आरो खाय फैसा हरो आरो खायफ जौ लोङो बेबायदिनो जौ लोंनाय हुदाया जोंना बैसागु बोथोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखादों ओ बेबायदिनो जोङो ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो दा बेबायदिनो ओ बैसागु फोरबोआव मागिनानै मोननाय जेखिनि माइ रं ओ थाखा फैसा आरो मैगं थाइगं बेफोरखौहाय जोङो स्नि साननि उनावहाय जोंहा मोनसे ज' ओ जालायनानै फोथार बा दुब्लि फोथारफ्राव दैसा जिं फ्राव मोनसे ओ पिकनिक जालायनाय जायो जाखौ फोर जों फुंखा हगारनाय बुङो बेबायदिनो जोङो ओ बैसागु फोरफोरखौ फालिनाय जायो गोदोनि दिनाव गोबां गोबाव सम बैसागु दिनखौ फालियो मोन स्नि दिनहालागै फालियोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे साननाय हनाय हनायाबो ओ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोबाय बयहाबो गावब गाव खामानियाव मुखुब थायो जायनि थाखाय जोङो ओ सानथामहालागैल' बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो ओ बेजों नो लोगोसे जोहा आथिखालाव गोबांथार ओ फांसन फोर खुंनाय जायो जेरै जोङो जोंनि माखासे सिलिब्रेटिफोरखौ लिंहरो आरो मेथाइ खननाय मोसानाय जोंहा बादायलायनाय लायो खायफानि गामियाव बा ओ लिरनाय ओ कुइस कम्पिटिसन आरो ओ मिथिस्लाबो गय बुंनाय खारनाय बारनाय बेफोर ओ हाबाफारिफोरखौ लानानै जों बैसागु फोरबो खौ फालिनाय जायो दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि बैसागो फोरबो फालियो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथां बुंनाय बायदि जोंनियाबो बिदिनो सैथो दाननि जोबथि सानखालि जोङो संक्रान्ति मोसौ बिहु हिसाबै फालिनाय जायो बेयावहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंबो मोसौखौहाय फुजिग्रोयो। मोसौ बैसा गु हिसाबै बै दिनखालि जोङो मोसौखौ मानो नोंथां बुंनाय बायदिहै आङो बेखौ बुंनोसैदि जोङो मानोहाय मोसौखौ संखायनाय जायो बा मोसौखौ मानो बै दिन खालि थुखैनाय जायो बुङोब्ला नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फोथायबोदि आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मोसौ जोंसो सोनारनानै जाबोदोंमोन। जेरै हाय दानि गोदान मुगा बायदि जोङो गारि मथर ट्रेक्टरफोर गैयामोन बै समावहाय जोङो मोसौ जोंनो हालेवनानै जाबोदोंमोन नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ जोङो लोखि हिसाबै मानिबोदों जोंनि आबै आबौ मोनाहाय जों दिनैसिमबो बेखौनो फोथायनानै फुजिबोदों मानिबोदों थिग बे बायदिनो जोङो बै दिन खालि बेखौहाय पु जा जाहोनानायनि जाहोनानो जादों बै दिनखालि जोङो बिसोरनि देहा बा बिसोरनि जा बेराम आजार बेफोरो जाहाथे जायाथों जा बेमार आजार जादों बेफोर मोजाङै गाथों बेफोरबायदि हिसाबै हाय जोङो जोंनि मोसौ‌खौ संखायनाय जायो आरो फुजिनाय जायो जोंनियाबो बिदिनो से खालार खालि बैसाग दाननि से खालार खालि गिबियावनो जोङो फुजा होनानै लाग्रोनाय जायो यो मानो होयो होनो ब्ला जोङो गोजाम बोसोरखौ जेरैहाय जेबो दुखु खैदां खैफोद गैया लासेनो मो मोजाङै मोजां बारग' लांनो हादों थिग बे बायदिनो जोङो गोदान बोसोर रखौबो जेबो दुखु खैदां खैफोद गैया लासेनो मोजाङै बारग'लांनो हानायनि थाखाय जोङो फुजाखौ होग्रोनानै लायो थिग बेनि उनावहाय जोङो जोंनि गेदेर आइ आफा आबै आबौ आदा बाजै जोंनि गासै गेदेरखौनो जोङो मान बावनानै लायो। बेनि उनावहाय जोंनि जा उन्दैफोर दं बिसोरनो जों अननाय खौ होयो बे बायदियैनो जोंनि बे से खालार खालिनि जोंनि फालिनांगौआ बेयावनो जोबो बिनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालिनिफ्राय जोंनि उन्दैफोर सेंग्रा सि ख्ला आबै आबौ बोराइ बेन्थ' आइ आफामोन गासैबो जोङो रंजायो। बेखौ रंजा खांनायनि उनावहाय जोङो स्नि खाालारनि उनावहाय जोङो बयनिबो सुजुग सुबिदाखौ नायनानै बिदिनो जहैयै बिदिनो खाना जालायनाय बुङो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदियैनो जोङो जयै जायो बेनि उनावहाय जों माखासेखौहाय जोङो दोनथुमनाय जायो। जोंनि रायजोफोराहाय माखासे रायजोनि मोजां खामानिनि थाखाय खावसेखौ दोनो। सेंग्रा सिख्लाफोरा माखा सेखौ खौसेखौ जोङो फांसन खुंनो थाखाय दोनो मानो फांसन खुङो बुङोब्ला जोङो जोंनि उन्दै इयुन जोलैफोरखौ मोजां गियान होलांनो हानायनि थाखाय बा मोजां आखल आखु फोरोंलांनो हानायनि थाखाय जोङो बेखौ फांसनखौ खुंनाय जायो। जेरैहाय जोङो बे फांसनखौहाय जोंनि जा रां मागिनानै मोननाय आरो गामियाव जा रां खांथुमनानै मोननाय बेजोंहाय जोङो खुंनाय जायो जोङो हाबाफारियाव माख खासे मानि गोदान गोदान आयदाफोरखौ लायो माखासे गेलेनाय जोंनि गोदीनि जोंनि बर'नि गेलेनाय माखासे खेला दङ बेफोरखौ लाफादेरनाय जायो जोङो जोंनि बाजैमोन बा आयंमोन आइ आफामोननि माखासे खेला ला फानाय जायो आरो उन्दैफोरनिबो खारनाय बारनाय बिदिनो नोंथांबुंनाय बायदिनो खन्थायाव सावरायनाय माखासे मेम'रि टेस्ट बादायलायनाय बेफोरखौ लाफानाय जायो जाहाथे जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे लेखा फरायनायावनो जा गेलेनायावनो जा मोसानाय मु सुरनायावनो जा जेरैबो बिथिङाव जोङो आखा फाराखा साखा फारा खालामनो थाखाय बा रोंखा राखा खालामनो थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो जाहाथे बिथांमोना गावनि गामिनि गावनि जोनोम जायगानि फैनो फिसा फिसा आयदायाव बाहागो लानानै जाहाथे मोजाङै मोजां उनावहाय माखासे गेदेर गेदेर बादायलायनायखौ खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे आयदाफोरखौ लानाय जायो जोङो बैदिनखालियो गेदेरफोरखौ खौ मान बावो उन्दैफोरखौ अननाय होयो जोङो बिदियैनो जोङो माखासे मानि हाबाफारि लाफादेरबावनाय जायो जोङो बे जोंनि बे फांसन खुंनायनि आयदायानो जाहैदों माखासे थांखियानो जादों जि जोङो बे बिदि लोंनाय जानाय बा मोसानाय मुसुरनायावल' गब'नानै थाया माखासे बा औ खेला दुला बायदिसिना लेखा फरायनायानो जा जेरावबो जेरै बे बिथिङाव जोङो आखा फारा जानो हाथों बिदि आयदायै बा बिदि थांखि लानानै जोङो माखासे मानि बे हाबाफारिखौ लाफानाय जायो आरो माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जा मेट्रिक पास जादों पि इउ पास जादों बेसोर बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगानाय हिसाबै जोङो माखासे मान बिलाइ बावो आर'नाइ गांसेजों जोङो बरायनाय जायो बिथांमोनखौहाय आरो जोंनि माखासे मानि गामियावहाय जेरैहाय गावनि नाजाथाबनायजों लोगोसे बिथाङा जा फालांगि मावदों बा मोजां आबाद मावनानै बिथाङा मोजां मुलाम्फा खालामनो हाद दों आरो गावनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गावनि खस्थ'नि गेजेरजों जा नाथाबनानै ए जुसिथाबनानै गेदेर गोलाव फोरोंनो हादों बिथांमोनखौबो जोङो मोनसे फिसा आर'नाइ होनानैब्लाबो बिथांनि माखासे खामानि मावनायखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो थाखाय बेसोरखौबो मान बावनानै लानाय जायो नों थां औ जोंनि बैसागु रंजालि फोरबो फालिथाया बेखिनियानोसै
औ-औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आथिखालनि आरो गोदोनि बैसागु फालिनायनि गेजेराव माबाफोर फाराग नुदों नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन सुंद'योब्लाबो।
औ नोंथां माखासे मानि फारागथि दङ जेरैहाय गोदोनि सम समावहाय जोङो रंजानाय मोसानाय लोंनाय जानायखौल' नुनो मोनबोदोंमोन। नाथाय जोङो। दानि जुगाव जोङो माखासे रंजानायजों लोगोसे लोंनाय जानायजों लोगोसे जोङो माखासे मानि मोजां हाबाफारि लानायखौ नुबोनो मोनदों। गोदोनि समाव जोङो नुबो मिथिनो मोनबोदों खोनाबोदों जे जोंनि आबै आबौनिफ्राय दानफामानि नि मोसानाय बैसागु रंजानाय बैसागो दानसेखौ आरो गुबुन-गुबुन दाब-दाब जायगायावहाय थांनानै बैसागु मागिनाय हर थानानै जायै लों हजोनो थानानै दाब-दाब जायगा-जायगा गामि-गामि गिदिंथिंनानै मोसानायखौ नुबोनो मोनो मोनदों बा खोनाबोदों जोंङो नाथाय जों दानि जुगाव बेफोरबायदि नंलिया। जोंङो दा गाव-गावनि गामियावल' जोंङो मोजाङै जा साखोन सिखोन हिसाबै जोङो बेखौ खौ बैसागोखौ फालिनाय आरो मागिबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।